हेलौ मा खालामदों नोंथाङा औ औ खोनादों नोंथां नोंथां नाव फन हरनायनि जाहोना जाहोबायखि आं मोनसे आयदायाव नोंथांजों सावरायनो थाखाय हरनाय जादोंमोन नोंथांजों सावरायजागोन ना? औ बे औ बे आयदायानो जा दों जि जोंना बर' सुबुंफोरा मा मा मेगं ओ जायो आरोना बेनि सायाव एसे फोर सावरायनो सानदोंमोन नोंथांजो
औ औ सावरायनो हागोन नोंथां औ औ नोंथां नोंगौ ओ नोंनि सोंनायनि फिननाय एबा नों- सोर जा सोंथि सोंदों जोंनि बर' सुबुं- फोराहाय मा मा मैगं जायो बेनि बागै सावरायनो होनदों आं साव- रायनानै होनो हागोन नोंथां ओ जोंना अ बर'नि जानाय होनोब्लाथ' जोङो गिबियावनो गोबां रोखोमनि ओंख्रि जायो नङा होमबा नों- थां औ बेबायदिनोहाय जोङो बर'फोरा गोबां ओंख्रि जायो बेनि मदावनो जोङो जे अनलाजों दाउ ओ साम' साम'जों सबायाइ नारजिजों अमा मैथाजों औवा मेवाय बेबायदिनोहाय गोबां रोखोमनि ओंख्रि जायो आरोना जों बर' सुबुंफोराहा ओ गोदो गोदायनिफ्रायनो जों बर' सुबुंफोराहाय बेबायदिनो गावनि न'आवनो बुथुमनानै बा बारि हाग्रा बंग्राफोरनिफ्राय लायनानैहाय ओ मेगं बुथु- बुथुमनानै जानायखौ जोङो नुनो मोन्दों आरो ना नोंथां जेरैहाय बेनि मादावनो जोङो अनला ओंख्रिखौ बोरैहाय सङोबा माबोरैहाय जायो बेनि बागै आं नोंथांजों फंनैसो फोरमायनानै होनिसै नामा नोंथां
औ औ होजायो नोंथां
गिबियावनो जोङो अनला ओंख्रि संनोबोला जोंनो माइरं नांग्रोगोन नङा होमबा नोंथां ओ जेरैहाय जोङो माइरं खौ गिबियावनो जोङो दैयाव सोमना लाग्रोनांगोन आरोना नोंथां ओ दैयाव सोमखांनायाव जाहाथे बियो मोजाङैनो रुयोबा जोङो बेखौ- हाय उवाल बा ओ दिंखिफोराव देयोब्ला मोजाङै गेब्लेयो बेनि थाखाय जोङो गिबियाव माइ- सोमनानै लाग्रोयो आरोना नोंथां ओ माइरंखौ सोमखांनायनि उावहाय जों बेबायदिनो ओ न'आवनो थानाय जेरैहाय उवाल गाहेन- हेन बे- फोराव जोङो देनायखौ नुनो मोनो आरो नोंथां मानो होनोबा गोदो गोदाय ओ बेबायदिनो उम दानि जुगावसो जोङो गोबां खौनो नुनो मोनो दि जोंनिया दानि जुगाव ग्रेन्डार मेसिनफोर बाहायो नङा होमबा नोंथां गोदो गोदायथ' जोंनिया ओ बेबायदिनो न'आवनो जेरै हाय उवल गाहेन बा दिंखि बानायनानै जोङो अनला ओंख्रिखौ देनानै संनानै जायोमोन आरोना नोंथां ओ दानि मुगायाव जोङो गोबांखौनो ग्रेन्डार मिसिनाव उननानै अनला ओंख्रि संनायखौ नुनो मोनो आरो ना नोंथां ओ बेबायदिनोहाय जोङो अन अन गुन्दैखौ देना लानानै जेब्ला जोङो बेखौ ओ दाउजों बा गुबुन बेदरफोरजों सं- सङोब्ला जोङो गिबियावनो दाउ बेदरखौ थाव पियास होनानै अवफ्रामग्रोना लानांगोन आरो ना नोंथां जेरैहाय जोङो अनला ओंख्रिनाव होगोन नांगौ रोखमनि जेरै हालदै ओ मस्ला पियास हाइजें बायदिसिना होनानै जोङो ओ बेदरखौहाय एवफ्रामना लाग्रोनांगोन आरो ना नोंथां एवफ्रामना लाखां- खांनायनि उनावहाय जोङो बेयाव ओ दै होनांगोन दै होखांनायनि उनावहाय जोङो नांगौ रोखोमनि खारै होनायखौ जोङो नुनो मोनो आरोना नोंथां। ओ जोंना खारैयासो अनला ओंख्रियाव मेन नङा होनोबा नों- थां ओ अनला ओंख्रिखौ जोङो खारै होनानैसो संनाय जायो आरोना नों- थां बेबायदिनो जोङो दै होखांनानैहाय जेब्ला बियो ओ गोदौ गोन अब्लाना जोङो। ओ बेयाव फ्रि फ्रिनो आखाइयाव मुथा लानानैहाय गोदौनाय जायगायाव जोङो बे अन अन गुन्दैखौ सारना होयो आरो ना नोंथां?
औ औ।
सारना होखांनानैहाय जोङो बेबायदिनो फारसे आखाइ थिं जिं। थिंजाय अन गुन्दैखौ होबाय थागोन ओमफ्राय फारसे आखायथिंखाय जोङो एरबाय थागोन जाहाथे। बेयो गथा जायाबा थालायाव सिथाबनानै थाया बेनि। बेबायदिनो जोंनि अनला ओंख्रिखौ संनाय जायो आरो ना नोंथां नोंथाङाबा आंनो फोरमायनो हागोन नामा नोंथांमोनाबो मा मा बर'नि ओंख्रिखौ संनो रोंगौ? बा संनानै जायो।
औ औ नोंथां थिक नोंथाङा बुंनाय बायदिनो जेनेबा जोंनि बर' सुबुंफोरा मा मा? जों'नि खोब जोंनि खै बा खारैखौनो बाहायना बांसिन जानाय जायो। बेबायदिनो नोंथाङा बुंनाय बायदिनो अनलाजों जोंनिया बुहुत गुबुन बेदरफोरखौबो जानाय जायो बेबायदिनो जोंनिया अनलाजों दाउ जानाय जायो अनलाजों अमा बेदर जानाय जायो आरो अनलाजों ना? बा बायदिफोरखौबो जाजायो आरो अनलाजों जोंनिया औवा मेवाइखौबो जाजायो। ओम बेबायदिनो। जेनेबा गोबां सबायजों साम' मैथाजों ना मैथाजों खांख्राइ आरो खारदै खा आरो गोबां खारदै मैगंबो सिनाया जाबावनो हायो बेबायदिनो जोंनिया खारै जों मानाफाराय मोनो होनोब्ला आं बेखौ एसे सानदों जोब्ला जोंनि खारैखौ जेनेबा जोङो थालिर गस्ला थालिर गस्ला थालिर मादा जोङो फार्स्टआवनो दा आरो लांनाय बिफांखौ जिरो। जिरना लानांगोन आरो बेखौ जोङो साननै सानथामनि थाखाय जों बेखौ सानदुंङाव मोजाङैहाय राननो थाखाय बेखौ जोङो मिलायना होनांगोन बा राननो होनांगोन। बेनि उनाव जों बेखौ रानबोला बेखौ बुथुमनानै थाइसे जायगायाव जमा। दोननानै बेखौ जोङो सावना होनांगोन बे सावना होनानै जोङो। जे हांगार ओंखारगोन बेनि बै गुन्दै ओंखारगोन बेखौ जोंडो। जोंबा दाबोरफोरावबा जेखि जाया दोनग्रा मुवाफोराव दोननानै जों बेखौ। सरना लाजायो बेनिखायनो बेयो खारै महरै ओंखारबोयो आरो ना। बेबायदिनो जोंनिया मैगं ज बेबायदिनो जोंनि बर माहारिफोरा मा मा जाबावो नाथाय जोंनि आगोलनिफ्रायनो मैहुर खालामना जाग्राखा बेबायदि। बिदिनो जनिया ना हमना खांख्राइ हमना जायो आरो। बेबायदिनो जोंनिया लाथा एम्फौ जायो आरो बेबायदिनो जोंनिया ना। नाफाम नाफाम बाथोन जायो आरो बेबायदिनो गोबां। जेनेबा जोंनिया मैहुर खालामना जाबावो खुसिया मैहुर खालामो बेबायदिनो हाग्रा बंग्रायाव। हाग्रानि अमा आरो बेबायदिनो सेसा औ गोबां गोबां गुबुन गुबुन जोंनि जिब जुनारफोरखौ। जायो। बेबायदिनो जोंनिया अमा बेदर होनबा बर'नि जोंनिया बेयो मोनसे खायद बे बे खौ जों गोबां रोखोमै जोङो संनानै जाजायो। बेबायदिनो जोंनि अमा बेदरखौ जोङो गोरानैबो फ्राय एवनानै जाजायो आरो बेबायदि। बिदिनो जोंया आलुजोंबो संना जाजायो आरो बेबायदिनो जोंनिया जायखि जाया मेगंफोरावबो जेनेबाखि अनला आरो बायदि मैगं जोंबो जोंनिया संनानै जाजायो। जायो बेबायदिनो जोंनिया नारजिजों अमाबो जाजायो। नोंथाङा नार्जिजों अमाखौ माबायदिहाय संडो़एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथां?
औ औ नंगौ नोंथां औ थारैनो हागोन नोंथां जोंनो नारजिजों अमा संनोबोब्ला जोंनो गिबियावनो फाथोनि आबाद मावग्रोनांगोन आरो ना नोंथाङा ओ फाथोनि आबाद मावोब्लासो जोंना नारजि ओंख्रि नारजिखौ मोनो नङा होनोमबा नोंथां? जोङो गिबियावनो फा थोनि आबाद मावनांगोन बे फाथोआ जेब्ला देरगोन बेनि बिलाइफोरा रागोन अब्लानिया जों गिबियावनो बेनि बिलाइफोरखौहाय फाथोनि बिलाइफोरखौ खाननानै दोनो आरोना नोंथां। ओ बेनि उनावहाय जोङो बे खौ सान्दुं बा सान्दुङाव फोराननानै दोननांगोन फोरानखांनायनि उनावहाय जेब्लानो बियो रानगोन अब्लाना जोङो बेखौ नारजि जानायाव बाहायो आरोना नोंथां नार जिखौ जोङो माबोरैहाय संनो होनोब्ला जोङो बे ओ नारजिनि बिलाइफोरखौ जोङो गिबियावनो दैयाव सोमगोरोना माने दोननांगोन आरोना नोंथां जाहाथे बियो मोजाङै रुयो बेनि उनावहाय जोङो अमा बेदरफोरजों जायोब्ला जोङो गिबियावनो ओ अमा बेदरखौ जोङो एवफ्रामना लानांगोन आरो ना नोंथां एवफ्रामना लानायनि उनाव जोङो बेबायदिनो नांगौ रोखोमनि जेरैहाय मस्ला मस्लिफोरखौ जोङो होनानै लानांगोन बेनि उनावहाय जोङो मा खासे सुबुंफोरखौहाय नुनो मोनोदि रुगारना गारनायखौ जोङो नुनो मोनो आरोना नोंथां जाहाथे बिसोरो बांद्राय गोखाखौ जानो हाया नालाय बेनि जाउनावहाय ओ नारजिनि ओ गोखाखौहाय रु गारनानै गारनायखौ नुनो मोनो आरोना नोंथां रुगारखांनायनि उनावहाय जोङो बेखौ बे एव फ्रामना लानाय बेदरनि थाव एसेयावनो जोङो होसनना ज होसननाय जायो आरो। नोंथां ओ होसनखांनायनि उनावहाय जोङो बेखौ सागं साना होनानैहाय दोलो दोलो खालामनाय जायो बे दोलो दोलो खालामखांनायनि उनावहाय जोङो बेयाव नांगौ रोखोमनि खारैखौ होनाय जायो आरोना नोंथां खारै होब्लासो जोंना नारजि ओंख्रिया जायो नङा होमबा नोंथां? ओ बेनि उनावहाय खारै होखांनायनि उनाव बेहाय जोङोयाव नांगौ रोखोमनि दै होनांगोन दै होखांनायनि उनावहाय जेब्ला बियो गोदौनो ला अब्लानाहाय जोङो बेयाव एवफ्रामना दोननाय अमा बेदरखौ जोङो होसननायखौ नुनो नुनो मोनो आरो ना नोंथां होसनखांनायनि उनावहाय जेब्ला बियो बेबायदिनो आधा घन्टा बा से घन्टासो गोदौबाय थागोन अब्ला बेयो मोननो आखायाव लागोन आरोना नोंथां बेबायदिनो मोनखांनायनि उनाव जोङो जोंनिनो बर'निनो दोरोङारि मस्ला जेरै जोङो गंगार दुन्दिया बायदिसिनाखौ जो लाावहाय होनांगोन आरोना नों थां होमब्लानासो जोंनिया बेबायदि ओंख्रियाहाय नारजि ओंख्रिया गोथाव जायो आरोना नोंथां। ओ नोंथां बिदिब्ला आङो नोंथांनोबो सबायजों साम'खौ माबोरैहाय सङो बेखौबो फोरमायना
औ औ जायो नोंथां
औ बिदिब्ला जोंनो सबायजों साम' संनोबोला गिबियावनो जोंनो साम' नांग्रोगोन नङा होमबा नों
औ औ औ
औ बे साम'खौ जोङो मायाव मोनो होनोब्ला गिबियावनो जोङो दैमा बा बिलोफोराव जोङो लायनांगोन। आरोना नोंथां दै माबा बिलोफोराव जोङो गैयाबोला बेबायदिनो जोङो बाजार गलाफोरनिफ्राय लाबोनांगोन। लाबोखांनायनि उनावहाय जोङो बेखौ दसे समनि थाखाय बा हर से हरननि थाखाय जोङो दैयाव सोमना दोननांगोन आरोना नोंथां। जाहाथे बेनि जानाय आदार बा बिसोरो हाफोर जायो नालाय बे हाफोराहाय जाहाथे खिगारजोबो साफा जायो बेनि नि थाखाय जोङो बा हरनैनि थाखाय दैयाव सोमना दोनो आरोना नोंथां ओ बेनि उनावहाय जों खांना दोननानै बेनि दाखोन बा खिथु बेफोरखौ जोङो गारनाय जायो। गारखांनायनि उनावहाय बेनि माखासे मैलाफोरखौहाय जि बेबादिनो जोङो नारें फिथाइ बा लेमन फि थाइफोरखौ होनानै जोंङो साफा खालामनायखौ जोंङो नुनो मोनो आर ना नोंथां ओ साफा खालामखांनानैहाय जोंङो बेबायदिनो एवस्रोमनानै लानानै जोंङो सबबायजों संनोबोला गिबियावनो जोंङो सबायखौ रुग्रोनानै लानांगोन रुखांनायनि उनावहाय बेबायदिनो जोंङो साम' एथ्रमना लानायखौ होनांगोन आरो ना नोंथां दथुमना लानायखौ होनानै जोंङो बेबायदि बिदिनो मस्ला मस्लि होनानै खारैखौ होनाय जायो आरो ना नोंथां खारैखौ होनानै बेबायदिनो जोंङो से घन्टा बा आदा घा उनाव जोंना बेबादिनो साम बो मोननो आखायाव लायो आरोना नोंथां बिदिब्ला नोंथांङाबो आंनो फोरमायना होनो हाबावगोन नामा नोंथां
औ नोंथां जोंनिया समाबो जायाखै नंङा समाबो जाबाय नोंथां जोंनिया जोंनि रायलायनायखौ एसेयावनो दोनथ'नोसै नामा नोंथां?
औ औ नोंगौ नोंथां थारैनो नोंथांजों जोंनि बर'निनो दोरोंङारि ओंख्रिनि बागै मोनथिनो मोननानै जोबोद
औ औ औ औ नोंथांजों रायज्लनो मोना गोजोननाय थाबाय नोंथां गोजोन्थों दे होनोमबालाय